हेलौ नोंथाङा खोनादोंना?
हेलौ नोंथां
ओ नोंथाङा खोनादोंना? नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ आं खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ नोंथां इसे इसे खोनादों नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथाङा खोनादोंना?
अ नोंथाङा मा मावगासिनो दं दायो?
औ बुजिसाबासै नोंथां
अ नोंथाङा मा मावगासिनो दायो?
औ आं दा दंथ'यो आरैनो जिरायनानै
अ गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय
औ साबायखर थाबाय नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
औ आं नोंथांजों दावबायनायनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदों नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा हागोन दे
औ अ आं नोंथांनाव सावरायनाय बायदियैनो ओ सोंलु सोंनाय बाव आं खावरायनो सानदों अ जोङो दावबायनोब्ला मा मानि गोनांथि जायो आरो दावबायनाया मा मा रोखोमनि थायो आ नोंथाङा बेफोरनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ जोंहा दावबायनाय होननानै बुङोबथ' गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो खोनादों ना नोंथां? खोनांदोंना? खोना